हेऔ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बाहरनाय जाबाय
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
रायज्लायनो सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन नोंथां।
आं दा नोंथ नोंथांदों सोलोंथाइ टपिकनि बाग
औ औ औ सावरायजागोन औ सावरायजागोन नोंथां
दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला आथिखालाव
औ औ।
थाइया बेसे इमपर्टेन्ट जाबोदों। नोंथाङा एसे ब्लाबो बुंनो बुंग्रोना होनो हागोन ना
औ औ बुंजागोन नोंथां आंनि औ औ आंनि रोंगौथि बा आंनि मोनदांथिजों आं नोंथांनो फोरमायगोन जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि थाखायहाय गोबां माने गोनांथि जानानै फैदों आरोना जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालाव थांनानै थानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
हायथायानो दा थांना थानायनि गुदि राहा महरै सिनायथि जानाय माने जायहा सोलोंथाइ दङ बिसोरो माने, जोंनि बे बुहुमावहाय थांनानै थानायाव बा खामानि दामानि बेफोर बेफोरनि बिथिङावहाय माने जेब्लाबो गिबि, माने माबाखौ जायगाखौ खौहाय आवग्रिनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों फरायसालियाव थांनानै रोंनाय बेफोरल' नङा फराय थालिनि अनगायै माखासे न'खर फोरावबो जोंहा सोलोंथाइखौ होनो हायो लेखा फरानि अनगायैबो गेदेर मानसिजों माबोरै सावरायनांगौ बा लोगो दि जों माबोरै बाथ्रा रायज्लायगोन बैफोरबो गासैबो माने बिमा बिफा खौ सिबिनाय बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि सि सिङावनो सिङावनो दङ नङा होमबा नोंङो, नोंथां जों फरायसालिनि खोथाखौ जों सावरायगोरोसै जेनेबा फरायसालियावहाय जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला सासे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइ होनांगौ जायोब्ला माने बिमा बिफा बिथांमोना माने एसे खस्थ' खालामनो गोनां जायो मानोना गथ'फोरा डाइरेक्टनो जोंना रोंनानै फैया नालाय जोङो बिसोर खौ फोरोंनोसो गोनां जायो बै फोरोंनायावहाय गिबि गिबि माने फार्स्ट माने गिबि खेबावहाय माने एसे खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
थिखाल मुगाया जौगानाय मुगा हिसाबै सोलोंथाइया जोबोद गोनां जानानै फैदों। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा फारफ्रोमथिंजायबो खोमसि होननानै जोङो साननो हायो। सासे आबादारिनि थाखा खायबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि नङा होमबा नों थां गोदोनि आ दब खायदाया गुबुनमोन आथिखालनि आदब खायदाया गुबुन गुबुन जाबाय दा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो खामानिखौनो माने मावनो हायि बादि जानानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा गोदोनि समावहाय जाब जुब हाग्रा बंग्रा दानस्रांलाबायनानै जोङो आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा नों थां नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय जुदि जोङो बेफोरबादि आबाद मावोब्ला जागोन जानो? जायाना जोङो गोबां रोखोमनि मुलि मेडिसिनफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दिहुनथाइ बिथिं खौ जोङो नायोब्ला जोंहा जेसेबांनो बेफोरबादि हासार मुलि बा मेडिसिन बाहायो एसेबांनो जोंहा दिहुनथाइ बिथिङाबो बाङो। जायनि जाउनावहाय जोंनो दा सोलोंथाइनि गोनांथिया बारानिफ्राय बारा जानानै फैदों आरो।
औ।
खाल मुगायावहाय गोदोनि समनि बायदि माने आइजोफोराबो न' सिङावहाय ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोस ए गोबां रोखोमनि माने साख्रि बाख ख्रि बा बायजोआवहाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो हौवाफोरजों समान समान मोनथा मोनथाय मोनबाय जिहेतु बिथांमोनाबो माने न'खर सालायनायफोरावहाय रांखावरि बायदि बिथिङावहाय माने हौवाखौ बा न'खरनि सुबुंखौ मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखायसो जादों होननानै साननो हायो जोङो। आथि औ दा नोंथाङा नों थांनि मोनदांनायजों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दा सोलोंथाया अ खोब माने इम्पर्टेन्ट होनना आं सानो समाजाव आथिखालाव। ओ मानो होनबा सोलोंथाइयानो जाबाय जिउ दानाय गावबा गावनि न'खर दानाय आरो लोगोसे समाज दानायाव माने मैखोम बिफाव लायो बा बेबादिनो दा जिउ दानायनि बेलायाव सोलोंथाइया माने बेसे इम्परटेन्ट जाबोदों नंगौ सोलोंथाइखौ जों उन्दैनिफ्रायनो ओ स्कुल-स्कुलनिफ्रायनो जोङो लाबोयो नाथाय बे सोलोंथाइ स्कुल कलेज बा इउनिभारसिटियाव लानाय सोलोंथाइ सोलोंथाइयाल'सो सोलोंथाइ नङा नोंथाङा बुंनाय बायदि सोलोंथाइया जे बे मा होनना बुङो ओ ओ आबादारि होनबाबो एसे आबादारि मोजां आ आबादारि मावनो रोंनाय बेबो मोनसे जाय माने स्किल आरो।
औ औ।
सोरबा मायाफोर खामानि मावनो रोंनाय मानि स्कुल कलेजाव बेख बेखौ मोनाबो जानो हागौ आबादारि मावनायखौ नाथाय आबादखौ जोङो माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो सासे सोरबा मोजां मोजां मानसिनिफ्रायबो जों सोलोंना लानो हायो बा समाजनिफ्राय बा जोङो मा होनना बुङो आबादजों लोब्बा दङ नालाय जोंङो बर'फ्रा आबादखौ माबायदि मावनांगौ एसेब्लाबो गियान दंखायो। जिउ दानायाव सोलोंथाइया खोब इमपरटेन मानो होनब्ला जिउ दानायानो माने सोलोंथाइयानो गावबा गावनि केरियारखौ बा जिउनि थांखिखौ सहैनायाव बा मोनफुंहोनायाव हेफाजाब होयो आरो सोलोंथाइ ऐ नि गेजेरजोंसो जोङो सासे गेदेमा सुबुं बा गेदेर मानसि जानायखौ नुनो मोनो। गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंसार महर मोननो मोनहोनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानांगौ बे सोलोंथाइखौ जोङो ओ माबायदि लानांगौ बेखौबो जोङो नायनांगौ जायो माने सोलोंथाइ स्कुल कलेजावल'सो गथ'फोरखौ बा टिचार आल'सो सोलोंथाइखौ होजोबनो हाया। सोलोंथाइ लाहोनायाव गावबा गावनि बिमा बिफानिबो गोबां रल थायो। बा बिफाङाव थायो। जोथोन लानायनिफ्राय ओ गावबा गावनि आब्रुथिफोरखौ बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि नखरनिया फाय मा मोजां जानांगोन आरो बेबायदि आ आखुवा मोजां जाब्लासो सासे सोलों सासे मानसिया सासे गथ' सोलोंथाइ बेनि गेजेरजों बा मोजां आखल आखुफोरखौबो दाना लानो हागौ। दा बेखायनो आं गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनहोनो हागोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनो हागोन। दा बेबायदिनो सोलोंथाइ आरो मोनसे चेलेन्जिं बायदि जाबोदों जायहासो सोलोंथाइ दङ बिसोर थांना थानो हागोन बायदि जायहा सोलोंथाइ गैया थांना थानो हायि बायदि बे मुलुगाव आरो खोब माने मोनसे कम्पिटिसन टाइप जाबोदों। सोलोंथाइया ओरैबायदि जाबोदों माने मोजां स्कुल कलेजफोराव एडमिसन मोनोब्लाबो जों गोबां माने नाजानांगौ जायो जुजिलायनो गोनां जुजि ओ गुजि जौखोन्दो बा बेदि माने मासि ओ मदद लानो गोनां जायो। जुजिलायनो गोनां जायो। दा बेखायनो आरो सोलोंथाइयाबो जोंनि मोनसे ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि मोनसे जोबनो गैयै मोनसे सोलोंनाय। जेनेबा सोलोंथाया बा आरो बेयो मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस नङा होमबा सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय मोनसे बिखाट। ओ बेखायनो सोलों हाथायखौ जोङो ओ जोंनि स्पिसियेलि आं बर' बर' हिसाबै बर' समाजनि बागै बा बर' हारिनि बागै- बेनो बुंगोन जे जोंनि बर' मानसिफ्रा सोलोंथाइखौ गोदो माबायदिमोन माने गोदो एसे खममोन माने गोबाङानो माने सोलोंथाइ गैयामनोबो जानो हागौ। नाथाय आथिखालाव गोबां माने सोलोंथाइ लानायबो ओंखारनाय गुन गोनां सोलोंथाइ मेलेमजिबि मानसिफोरबो जोंनि बर' मानसिफोरबो। खारनायखौ नुनो मोनदों गोबां माने बे बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार नुनो मोनदों। गोदै गेदेर माने राजखान्थिगिरिफोरबो जोंङो मेलेमजिबि राजखान्थिगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो। दों। नाथाय मा होनना बुंङो जों सोलोंथाइखौ सासे गावबा गावनि जिउखौ आं सानो सोलोंथाइखौ गावनि जानायावनो माने नांद्रायगौ सानो‌ आरो‌ आं। थानाय रावबो जों गावबा गावनि गामिफ्राव जों समाजफोरखौ मोजां दानो हायो। सोलोंथाइ थायोब्ला बेबायबायदिनो समाज दान्नायजों लोगोसे हारिफ्रा जौगालांगोन। बेखौ आं सानो आरो। सोलोंथाइया खोब इम्पर्टेन्ट ओ सोलोंथाइया खोब इम्परटेन्ट सोलोंथाइखौ आं सानो गथ उन्दै उन्दैफोरखौ आं एसे।
बेेर होनो सानोब्ला थुलुंगा होनो सानोब्ला बुङो सोलोंथाइखौ मोजांङै लालांबाय था माने स्कुलफोरावबो मोजांङै एबसेन्ट खालाम नांङा मोजाङै रेगुलार थामबाय था बेबायदि बुंनानै माने मटिभेट खालामो आरो। भुसम था। गावबा गावनि सिखाराव सोलोंथाइानो जाबाय दा सोलोंथाइ लायाबा माला लानो होननानै सोंङो आरो खिखौ फरायनागौ समाव स्टुडेन्ट लाइफआव फरायनांगौ फरायनाय समाव बेनि उनाव नोंथांनि केरियार दानाय सम फैगोन गेदेर सायखनाय सम फैगोन केरियार सायखबाय मोजांङै गोसो होनानै बेबायदिनो जों जेब्ला केरियारखौ मोनगोन अब्ला नों नखर दानाय बा संसार जानायाव माने मोजां माने जाहैयो आरो गोरलै जाहैयो आरो बेनिखायनो बेफोरखौ सोरबा मिथियाबो जानो हागौ बेखायनो सरायनायनि गेजेरजों सावरायनांगौ नोंथांदों आं जेरैबायदि सावरायदों बेबायदिनो जों सावरायलायनानै गामिफ्रावबो उन्दैफोरखौ जोंङो बुजायनांगोन फोरोंनांगोन आरो जाहाथे सोलोंथाइफ्रा ओ सोर मानो मा होनना बुंङो ब्लाबो गाज्रि लामा थांनो हाया बेनिखायनो जोंङो गोजोननायखौ मोजांङै होब्ला मोजां जाय नांसाना
औ जोंनि गेजेरावबो गोग्गो समाज बा गोग्गो सुबुं महरै जोंबो गाव गावखौनो सिनायथि होनो हागोन आरो दा आरो बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बागै आंनि बायदिब्ला आरो गामियारि जोंना बर गामियारिसो नालाय बांसिनानो दा गामियारिफ्राव मेलमिट मिथिंफोर सोलोंथाइनि बागैहाय सम सम माने सावरायलायनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला खोब जोंनि समाजनि थाखाय मोजां जागोन इयुननि थाखाय मोजां जागोन आरो औ औ
अब्ला नोंथांदों सोलोंथाइनि बागै सावरायलायनानै जोबोद आं मिथियि बाथ दा नोंथांनिफ्राय मिथिबाय बा गियान मोनबाय बा थुलुंगा मोनबाय बेबाय बिदिनो आरो उनाव सम मोनब्ला नोंथांजों सावरायजानो हागोन नङा होमबा अब्ला नोंथांजों सावरायलायगोन दा आं बे सोलोंथा नि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदोंमोन नोंथां रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'बाय होमबा न दे